खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दङ' ना?
औ नोंथां दोङो।
अ नोंसांजों बिदिब्ला आबादनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन, सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
अ बिदिब्ला नोंथां दा आबाद होनोब्लाथ' जोंना मा होनो उम बिदिनो आबाद होनबाल' माने आबादखौ मावनो होनब्लाल' जाया नालाय गिबियावनो जोंना हाल एवग्रोना लानांगौ दुब्लि फोथारफोरखौ। बिदिनो माइ गायनायनि बेलायाव माइ गायनायनि बेलायावथ' जोङो बिदिनो ओ बेखौ सामार होनाय होनोना ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेखौ ओ खारायनाय होनो बिदि खाराइ ग्रोना लाखांनायनि उनाव मा खालामो जोङो बेखौ सामार होयो बिदिनो होखांनायनि उनावसो बेयो माने हाब्रुआ मोजाङै ओ गेब्लेबाथाय ओ माइ गायजानाय जायो नालाय ओमफाय बिदिनो माइ गायनो गोनांबाथ' जोंना ओ ओ खोथिया फोआबा जों मादो गायनो। बिदिनो ओमफ्राय जोंना माइ गायनो होननाय लोगो लोगो खोथियानि फार्स्आवनो माने गिबियावनो खोथियानि ओ गोनांथि जायो। खोथियानो गोनांथि जाबा ओ बे खोथियाखौ मा खालामगोन जोङो न'आवनो बा ओ बायनानैबो लाबोनाय गुबुन गुबुन माइ गायनो गायनाय थायोथ' गायोना सुबुंफोरा गायनो लुबैनाय थायो बिदिनो गुबुन गुबुन ओ ओंखाम जानो लुबै होयो गुबुन-गुबुन माइनि माइरं बिदिनो ओमफ्राय मा खालामो जोंना बिदिनो गुबुन माइरंखौ जेनेबा जानो लुगैबाथाय गोदान गोदान जोंना ओ फैबाय थायोथ' माइफोरनि नाम फोराबो माइफोराबो गुबुन गुबुन फैबाय थायो ओमफाय बिदिनो ओ बे माइ गोदानखौ गायनो गोसो जाब्लासो जों मा खालामो ओ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बे माइज्लिखौहाय ओ जिहेथु माइ ज्लि होनो बेखौ सोमनानै सोमना दोननानैहाय बेखौ ओ हालखौ ओ एवग्रोना लानानैहाय खोथियाखौ फोनाय जायो। ओ बिदिनो खोथिया फोखांनानै बा मास मोनथाम नि उनाव दान मोनथाम बा मोनब्रैसोनि उनाव ओ बे खोथियाखौ राब्लाथाय मा खालामो जोङो राब्लाथाय फुयो। फुनानैसो जोंना बै ओ माइ गायनो जाबा जिहेथु हालेवनाया जाबा अब्ला जों खोथियाखौ फुनानै ओ माइ गायनाय जायो आरो, बिदिनो माइ गायनायब्लाथ' जोङो गायनाल' दोनब्लानो जाया बिदिनो हाग्रानि मुलै ओ बायदिसिना हासार बेफोरखौ होनांगौ जायो बेफोरखौ होब्लासो जोंना ओ माइ जागोन नालाय अब्लासो जोंना एम्फौफोराबो जानो हानाय नङा बे ओ माइखौ ओमफ्राय बिदिनो ओ माइनि अनगायै गुबुन गुबुन नो आबादबो खालामजायो उ नोंथां। माइनि अनगायै गुबुन आबाद माने मैगं थाइगं बिदिनो दैज्लां बो बोथोरफोरावथ ओ मैगं होनब्ला बि दिनो लेस्राफोराबो ओंखारो बिदिनो ओमफ्राय जोगोनार माने दैज्लांनि इ बिदिनो थायोथ बे जोगोनार खुमब्रा बेफोर ओंखारो। बेफोरखौबो आबाद खालामनांगौ खालामनो हायो ओमफ्राय बिदिनो बै बेफोरखौ बेफोर मैगंफोरखौ आबाद खालामनो गोनांब्लाबोथ जोङो खदालजोंनो जावग्लिनानैबोथ आबादखौ खालामनो हायो। खदालजों जावग्लिनो बा ओ नफोराव बिदिनो आलेवग्रा मा होनो बेखौ आलेवग्रा माबा ओ बिदिनो नफोराव ट्रेक्टरफोर थाब्लाथाय ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनाय जायो नांगोल जिहेथु हालेवग्रा बेफोर नांगोला माने बै आबाद मावग्राफोरनि नखराव थायो बे आबाद मावग्राफोरनि नखराव नखराव थानायफोरा बे आबाद मावग्राफोरा मा खालामो बेखौ ओ मैगं गायनो थाखाय ओ जायगाखौ एवग्रोना लायो बा ओ बिनि हाखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लायो नोंथां बेनिफ्राय ओ मा खालामो मैगंफोरखौ ओ फोनाय जायो आरो दाथ' ओ दा माने ओ फाथो फोरबो मोननाय जायो ओ बिदिनो ओमफ्राय गुबुन गुबुन मैगंबो फोनायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना? नोंथां?
औ नोंथां। जोंनाव दा सान्दै दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों नालाय बेनिखायनो, बांसिन सुबुङा माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो माइ आबादखौ जोङो मावनोब्ला गिबियावनो माइज्लि खौ सोमना दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव हाखौ एवनानै ओ जायहा नआव ट्रेक्टर दङ बा जायहा ट्रेक्टर गैया बिसोरो हालेवदो ओ नांगोलजोंनो एवनानै लायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइआ ओ सप्तासे जायो बेनि उ सप्तासे बा सानथामफोर जायो बेनि उनाव बोखांनानै साननैसो नआव माइखौ थालिर बिलाइजों खोबना दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला माइया गाजा बेरो अ ब्ला मायखौ जोङो दुब्लि फोथाराव फोनाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला माइया एसे देरो अब्ला माइखौ जोङो फुनाय जायो आरो फुखांनायनि उनाव ओ हाखौ गोमोन खामखांनानै बेखौ गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो माइनि अनगायैबो गोबां आबादफोर खालामो आरो माइ आबाद खालामनायाव जोङो बायदिसिना हासारबो बाहायो जोङो आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावनायाव माबायदियै हासारफोर बाहायनाय जायो?
अ जोंनियावथ माबायदि हास सार होनब्लाथाय बे हाग्रा जेनेबा माइ गायनायाव हाग्रा थैनाय बे मुलै बा मुलिनि नामखौ आं मोजाङै मिथिया हाग्रा थैनाय मुलै बा एम्फौ अरनो हायै मुलै ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायो ओ जिहेथु माइखौ माइखौ ओ एम्फौआ जानो हायै बाइदि ओ बिदि माने हासारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो आंथ गोबां मिथिया हासारनि नामफोरखौ थेवब्लाबो ओ बि बिनो ओ हासारखौ ओ मा होनो बे एम्फौ अरनो हायै बिदिनो ओमफ्राय ओ हाग्रा थैनाय बेफोरो हाग्रा जा गोबांद्राय हाग्रा जायिनि जायनि हासार होनाय ओ बेखौ नुनो मोनो आं नामखौ मिथिया नोंथाङा ओ मोनथियोब्ला फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां। ओ बेबायदिनो आबाद फोनायाव ओ हासारखौ नोङो नआव बानाय ननिफ्राय बानायनाय जेरै मोसौनि खि बा बोरमानि खि आरो लाथानि खिफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो आरो माइ आबाद मावनायाव जोङो बे गिबियावनो मोसौनि खिखौ जेनेबा हासारखौ होग्रोना दोनहैनाय जायो बेनि उनाव ओ एम्फौ थैनाय मुलै होनाय जायो आरो आबादा जेब्ला एसे देरो अब्ला आबादनि आबादखौ नायनानै आबादाव माबायदि मुलि नांगौ जेरै आबादनि देरनायनि थाखाय बा आबादनि जेब्ला बिबार बारो अब्ला बेनि थाखाय ओ बायदिसिना एम्फौनि मुलै
अ नंगौ नोंथां
ओ दिपि बायदिसिनाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो जेब्ला माइ फिथाइया ओंखारो अब्लाबो बेलेग बेलेग हासार होनायखौ जों नुमोनदों हासारनि नामखौ आंङो बारा एमान मोज मोजांङै मिथिया थेवबो थेवब्लाबो नुदों आरो
नोंथां नोंथांमोननिथिंहाय मैगं थाइगंनि आबाद बानायो ना बानाया
औ नोंथां बानायो गोबां सुबुंङानो गावबागाव न'खराव ओ बाहायनो थाखाय गावबा गाव बारियाव गायनानै लायो जेरै जोगोनार लेस्रा भिन्दि आरो फान्थाव बायदिसिनाफोरखौ न'नि हाखार बाहायनानैनो गायनानै लायो आरो मानोना बेफोरो देहानि थाखायबो मोजां आरो बायनाय मैगंफोरा आरो दानिया एसे मुलिफोरा बांसिन होनाय जायो नालाय बेनिखायनो देहानि खहा खालामो बेनिखायनो बांसिन सुबुंखौ न'आवनो गायनाय आबाद ओ जेनबा मैगंफोरखौ नुदों आरो जानायखौ नोंथांमोननि जा बेफोरबायसा न'आव मैगंफोर गायोना गाया
नोंनोंथां जोंनिथिथ' गायो जोंनिथि मैगं गायो बिदिनो लेस्रा बिदिनो जोगोनार बेफोरनि आबाद खालामो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुनबो आबाद खालामो ओमफ्राय बिदिनोथ' जोंना आबाद होनब्ला गम ओमफ्राय बिदिनो जुखाम बेफोरनिबो आबाद थायोथ' माने जोंनि जोंनि जायगा जायगायावबो जुखाम बा गमखौ ओ नुनो मोनो आरो एसे एनै ओ बांद्रायथ' नुनो मोना गमनि ओ माने माबाखौ गमनि आबादखौ बारा नुनो मोना जोंनि साइडआवहाय गुबुन हादोरावहायसो सोलियो बे बांसिन ओमफाय बे जुखामाबा सोलियो आरो जुखाम खुसेर बेफोरनि आबादाबा सोलियो बेफोर आबादखौ मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंङो जु जुखामफोरखौ ओ आबाद खालामनो हाब्लाथाय जों बेनिफ्रायबो गोबां रां ओ आरजिनो हायो ओ बिदिनो नोंथांमोननिखि ओ गम बा ओ जुखामफोरनि फि खुसेरफोरनि आबाद जायोना
औ नोंथां जोंनि जा बेनि आबादखौ आंङो मावनायखौ नुनो थांङाखै थेवबो बेसरनि आबाद आरो पतल जोगोनार बायदिसिनाखौ मावो आरो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयद यदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो